औ खोनादों
अ
औ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदाखौ लानानै जों सावरायदों दा जोंनि बे आयदायानो जाहैदों जोंनि बर' हारियावहा जों बे न'आव फिसिनाय दाउखौनो होन बा हाग्रायाव फिनाय दाउखौनो होन जों बे दाउफोरनि मुंखौ मा मा मुंजों गाबज्रियो बा जों मा मा मुं होनानै जों बे दाउ खौ दाबज्रिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों आरो ना नोंथां औ बिदिबा नोंथाङा जोंनि हाग्रायाव बा जोंनि बारिफोर न'खरनि बारिफोरावहा बानानै थाफैनाय दाउफोर बेफोरनि मुंफोरखौ मोनथियो नामा नोंथाङा
अ मिथिगौ मिथिगौ जोंनिथिं बिदिनो गोबां फिसा गिदोर दाउफोर हाग्रानै गोबां मोनो नोंथां
मेरला दं गासैनि नामखौबो मिथिजाबा नाथाय जों गावा गाव मुंददिले बेनो जों मिथिनायाथ' जोंनि न' न'नि बिफांफोरावनो जों सानजौफुम जा फुङाव जा मोनाबिलियाव जा बासा लुनानै थायो जोङो दाउथुबखौ सिनायो ना दाउथुब दाउखौ अ दावथुब बे नायनो जोबोर समायना जायो बे अ बिसोरो जरा जरा थाबाय थायो दाउथुफोरा बांसिनानो बिदिनो बिफांफोर बिफांफोरनि माबायाव दालायाव जोंनियाव बा बानायै बिनो आरो जोङो मोन मोनसे नुनो मोनो जों जेरै जोंनि लेथ्रा दंग'फोर जा जोंनि हाखर हाला न'नि दंखलनि बे लेथ्रा खाथियाव थोरसि लथा सुनायाव जोङो गोबां मेरला फुं जा मोना जा सानजौफुजा बेफोर ओंखाम खालायफोरखौ जानो फैबाय थायो हाग्रानिफ्राय बे जाबाय जों जोंनिथिंथ' दाउ बुरखा होनो बेखौ आरो गुबुन गुबुन गामि खाथि खालाफ्रावबो बेखौ एसे गुबुन मुंदेर लेङा देर दाउ दे देंखर होननानै बेखौ बुङो अ अ जोंथ' बांसिन दाउ बुरखा बुङो जोंनिथिं। अ बेबो ओ गो ओ एसे गोसोम जायो खर'आव गुफुर थायो। एकदम नायनो समायना जायो आरो बेबो आथिङा गोलाव-गोलाव अ
औ।
बियो जोबोरैनो फायो आरो बयनिनो न'खर-न'खर बिदिनो थाङो लेथफ्रा लेथ्राफोरखौ खनथुमना जायो आरो बे
उम।
औ बिदिनो आरो ज-जोंनि बे फुख्रिफोराव बा माबाफोराव ना जानो जोंनि जेरै दाउब' फायो।
नंगौ।
हथि सिनायो नोंथाङा जेरै दाब'आ जोंना थ' ओ बांसिनानो दाउब'फोरा जोंनाया उवा उवायाव बाससा लायो। जेरै जोंना गुफुर दावउ दं आरो बिदिनो गुफुर आर' एसे ओ गुबुन ओ गाबनि थानाय बे गुबुन गुबुन जातनि दं आरो दाउ ब'वाबो ओ जों माखासे दाउबखो जायो माखासेखो जों जाया आरो।
नंथां।
अ बिसोरो ना जानो बे हाखराव फायनाय जमबाय थायो आर' बांसिनानो आर'
उम।
अ बिदिनो आरो दंबाव जोंनिया नोंथां मा बुङा इखो दाउस्रि। दाउस्रि
दाउस्रिखौ सिनायो नोंथाङा अ बे दाउस्रिखौ जोङो थ' गोबाङानो मिथियो बे दाउस्रियाथ' गोबां फायो जोंनि सेलाफोराव माइरं आरि जानो माबाफोर आरि जानो आरो दाउस्रिखौ जोङो दाउस्रि फिसाफोरखौ जोङो मा फिसिबो नोंथां।
नंगौ।
अ फिसिनानै जों इखो माथो फोरोङो आरो जों दाउस्रिफोरखौ। न'आव फिसि फिसिनोबो हायो बेखौ दाउस्रिफोरखौ।
नंगौ।
आरो बिदिनो आरो जोंनि बे अ माइबारि जा जोंनि ओ दुब्लि फोथाराव माइ लानबोला जा माबाफ्राव जोंना बांसिन औ न'नि थानसालिनि बाथौनि बे सिजौ बिफांफ्रावबो जोंना बासा लुफायो बे फिसा-फिसा सखा सखा होनो अ सखा सखा दाउ अ अ बे सखाया बहुत गुबुन गुबुन गुबुन जातनि दं फिसा-फिसा गोबां जाव-जादनि दं आरो बे फायो आरो जोंनियाव गोबां मे ज' जानानै बिसोरो। जोबोर नायनो समायना जायो आरो बिसोरो बिरबोला ज' ज'यैनो। नायनो समायना जाय आर' बिदिनो आरो जों जोंनि ओ बि-बिफांफोरा बाफायबाय थायो जोंना दाउरलु दाउ।
नंगौ।
दाउब्लुदखौ सिनायोना नोंथां ओ दाउब्लुदआव दोङो अ बेबो बिदिनो खिब'आ गोजा जायो बिनि दाब्लु दाउनि आरो जोंनो जोङो हांसो सिलावरि जोंन ओ दैज्लां बोथोर जाब्लाथ' जोंनिया ना आरि जानो फोथाराव जमफायबाय थायो। हादिदग्ला हादिरदग्लाबो दं। हांसो सिलावरि बिसोरबा गथ हाखराव फायो आरो हाखरनि जिं जिं हांसो सिलरिया दुगैफायो ना हमफायो बिदिनो बेनिफ्राय आरो ओ हादि दग्लायाथ' बिदिनो फोथाराव थायो बिसोरो साम' आरि जानो नाङा आरि जानो। जमबाय थायो बे हादि दग्लायाबो गिदिर जायो जोबोर
औ नंगौ नोंथां।
आ आरो जेरै जोङो जोंनि आरो बिफांफोराव फा बानानै गाबफाइदों नामा दाउखा दाउहाथ' सिनाय नोंथां दाउखा दं अ बिदिनो आरो गोबां फिसा फिनला जों मुं मिथि गोबां दाउ दं जोंनिया नोंथां जेरै फाथ' दाउ दंबावो जोंना फाथ'खौथ' बांसिन नुनो मोनला जोङो गोदोनि बायदि एसे खम नुनो मोनो जों फाथ' दाउखो गोदै बायदि नुनो मोनला
नंगौ बिसोरो माने माबासो सिजोनेल आरोना बोथोर जेरै बोथोर लाना फैयो बाथ'फ्रा
आरो सिगुन सिगुन सिला बेफोरखौ ओ गोदोनि बायदि नुनो थांला जों जोबोर खम नुबाय नुयो बिसोरखौ सिगुन सिलाफोरखौ ओ सिलाफोराथ' बांसिन जोंनि दाउ फिसाफोरफोरखौ लांनो सिङाव बिरबोयो गोदो गोबां नुयोमोन दा एसे खमायबाय आरो सिलायाबो खमदोङो अ बिदिनो गोबां मेरला दाउदों आरो नोंथां जोङो बिदिनो हाग्रानि नुनाय अ नोंथाङा एसे नोंथांमोननि बे जायगाथिं मोननाय खिन्थानो हागोन ना नोंथाङा मा मा दाउ दं बिदि?
नंगौ नोंथां औ बिदिनो हाग्रायाव मोननाय होनोबा नोंथाङानो मख'जोबबाय होननायखौनो जायो बेफोरबायदि दाउखौनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलावबो जेरै ओ दाउथु दाउ दाउ ओमफ्राय दाउथुवआ बिदिनो जरा जराहै थायो आरो ना बांसिनानो दाउथुवआ आरो बेबायदिनो जोंहा ओ बे सखा दाउ थायो फखा दाउआ आरो बे जे जेलेंगा दाउ होनना बुङो बे दाउआ ओ दा मावोहा बे गय बिफां नङाबा नारेंखल बिफांफोरावहा बासा लुना थायो जे जलंगा बायदि बेखायनो जों बेखौ जे जलंगा दाउ होनना बुंनाय जायो आरो ना आरो बेबायदि दिनो दुब्लि फोथाराव जेब्ला मेसें बोथोरावहा बे दाउ दुलाबाथा बेखौबो मोननाय जायो औ आरो बिनि उनावहा जोंहा हांसो सिलावरि थायो जेरै हांसो सिलारियाथ' मोनसे जायगायावनो थाया बेयो दै बिलोफ्राव थायो आरो ना बांसिन बेयो बिरना फैयो हराव बिरना फैयो बा ओमफ्राय उनावहा माबा थाङो ओ मा होनो ओ माबावहा कारन्था
औ
औ बे माने मोनसे दाबसे जायगायावनो थाया आरो हांसो सिलावरिया बे मोनसे दाब बे मोनसे जायगायाव बै मोनसे जायगायाव बिरना थांबाय थायो बिसोर ना जायो आरो ना बिलोफ्राव
औ
आरो बेनो ओ आरो बेनि उनावहाय दङ ओ जोंहा बाथ' दाउ
अ
बाथ' दाउखौ जोङो बे बिफाङावहा बेयो बासा लायो आरोना नोंथां औ बे बिफाङाव बासा लायो माने बे बिफांनि बे जिथुबा दाउ खुन्थुखुफ्रा दाउ खुन्थुखु होनना बुङो ना नोंथाङा सिनाय जानो हागौ दाउ खुन्थुखौ बे बिफां औ बेे गाव बे बिनि माबाजों बे खुगाजों बेयो जे बिफांफोरखौबो अरख्लाबबाय थायो बा थुनानै सुनानै बेयो औ भासा खालामो आरोना बे दाउआ बिफांखौ औ बेखौ दाउ खुन्थुखु होनना बुङो जोङो ओमफ्राय बे दाउ खुन्थुखु खामनाय बा ओरैनो दंफांफोरा ओरैनो ओ बुख्लाबनाय बा जिख्लाबनाय बिफांफोरावहा बाथ'फ्रा बासा लायो आरोना ओमफ्राय गुदुंफोराव बासा लायो ओमफ्राय बाथ'आ बिदिनो फिसा होयो जोंङो बेखौ न'आवबो फियो माथो रोङो आरो ना बाथ'आ एसे थाबनो बेबायदि नुयो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा दाउस्रि दाउ दाउस्रि दाउफोरा दुब्लि फोथाराव बांसिन थायो। बै माबायावहा दैज्लां बोथोराव एम्फौफोर मोनजायो नालाय हां हालेवनाय समावहा बेखाय बिथांमोनहा बेयाव थायो आरो बांसिन आरो बिदिनो दङ जोंनाव मोनसे आरो दाउथु बायदिनो मोनसे दाउ दं एसे गिदिर आरो ना। बियो ज' फालो फालो थायो आरो बेयो हानजायावहा बे दावा। बे दाउखौ जों हाइथाल होनना बुङो जोंनि ओनसोलाव नोंथां। औ हायथाल हायथाल दाव होनना बुङो आरो ना औ।
आ
बे हायथाल दाउआ माबायावहा ओ मा होनो बे जेब्ला मेसें बोथोरावहा फिथाइ थायोना बे फाख्रि बिफांफ्रा थायो बे फिथां फिफांनि फिथाइफोरखौ जानो फैयो बांसिनै बे दाउआ। हानजा हानजायै फैयो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो दं दाउखायाथ' दंखायो दाउखा दाउआथ'। थाखायो गासैनावबो फ्रायबो बेबादिनो सिला दङ नोंथां। सिला बे जिथुबा जों सिला दाउ होनना बुङो नोंथां आ इंराजियाव इगोल बिदि बुंनाय जायोना नोंथां
अ नंगौ नों
ओ बेफोरबादि दाउ दङ आरोना बै जोंनि ओनसो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो आ हाग्रानि दाउ गोबां रोखोमनि दङ। आ जेरै नोंथां आरो दंबावो आ आरो दङ जो गोबां रोखोमनि दाउ दङ आरो ना। नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहाथ' न'आव फिनाय दाउ दंखायो जेरै दोंनि दाउ न'नि दाउ लकेला बेफोर दाउखौ जोङो न'आवनो फियो आरो बेबायदिनो लोगोस जोंहा दाउब' दाउ मोनो दाउब'फोर हाग्रायावहा मोनो बा बिरना थाङो आरो गोबां रोखोमनि दाउ दं ओ दाउ दाउ दाउब्लुद होनना बुंदों नोंथाङा बे दाउब्लुखौबो जोंनि सोलाव मोननाय जायो आरो बेबायदिनो ओ ना जाग्रा दाउफोर बे बिलोआव थानाय
औ ओ
बे जों आतावगुरि होनना बुङो मोनसे दाव दङ आरो ना बे औ मासलां खार औ मास लांखार आथाउगुरि बेफोर ना जाग्रा दाउ आरना गासिबो। बेफोर दाउखौ जों मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो बिदिनो दङ आ गोबां रोखोमनि दाउ दङ
आर' नोंथां बिदिनो जोंनि हाग्रा आरो मोन से दाउ मोनो गोसोम जोङो ओ बाथ'खा बाथ'खाखो सिनायो नोंथाङा? औ दाउखा बायदि गिदिर जायो बाथ'खा दाउ अ। अ इखोबो बांसिन बे हाग्रायावनो थायो बे‌ बाथ'खायाथ' नोङो औवा फ्राव अरनबारिफ्राव बांसिन नुयो बाथ'खा दाउखो आर' बिदिनो आरो जोंनि जे जो जों आर' नोंथाङाथ' मोनसे बावारदो दां बिबो आं बावरदोंमोन दाउ खौऔवा कुलि दाउवा अ बेथ' जोंनाया एकदम ओइ बे बेनि माबानिफ्रायनो जोंनि गोदान गाबनायनिफ्रायनो गोदान बोसोरा जागायो बे दाउखौनि। अ बैसागोआ जागायजेनो आरो बेनिफ्रायनो दाउखौनि गाबनायनिफ्रायनो आर'।
नंगौ नोंथां औ बेनो दा बिदिबा जोंहा आरो दंबावो दाउ ओ गोबां रोखोमनि दाउ दङ एसे गोसौ
नय गोबां दं मुंफोरखो मिथिया नोंथां गोबां दं बिदियो दाउजों दा जों मुंफोरखौ मानो फा बुंनो रोङा आरो जों मि थिया बे बो गोबां फिसा फिला गोदोर जोंहा गोबां दाउ जोङो नुबाय थायो नाथाय मुंफोरफोरखौ मिथिया आरो जोङो बिदिनो नोंथां।
बेनो सरासनस्रायै माने जों जाय दाउफोरखौ नुबाय थायो जोंनि मेगनजों बेखौसो जों बुंनाय जा जों ओरैनोबाथ' आरो जोंहा आ बिरना फैनाय गोजान जायगानि दाउबो फैयो जोंनावहा। बिदि माने बेरायथिंग्रा दाउ थायो आरो ना।
औ नंगौ दा बिदिब्ला नों नोंथां समा जाबाय नोंथां बिदिब्ला जोङो दोनथ'नोसै बेायखनानै दे नोंथां गोजोन